हेल' नोंथां। औ नोंथां औ औ नोंथां। औ नोंथां फ्रि दङ आङो।
अ होमबा जों माखासे बाथ्रा सावरायलायनो हागोन ना।
हागोन निस्सय हागोन नोंथां।
ओम ओ होमबा जों। मा मा। आबाद मावनानै जों माने जिउ राहा खुंनो हायो बिनि सोमोन्दै सावरायनोसै ना।
औ नोंथां सावरायजायो जेनेबा मा मा। आबाद मावनानै आरोना। मानसिनि जिउखौ ओम आतसा आसा। आतसा दे इसि जागाय नालाय नोंथां माबादि।
ओ। ओरैनो जों माने जोंनि बर'नि गिबि आबादाथ' जाबाय माने। बि गाय आबाद जाबाय माय आबाद। ओ माइखौ जों माने दैज्लांनि आबाद। महरै। माने बुंनाय जायो माने दैज्लाङाव जों बे आबादखौ मावनाय जायो नालाय।
औ नोंथां।
माइ आबादखौ जों माने। गिबियावनो जों खोथिया फोननाय जायो माने खोथिया फोननो थाखाय। थांनाय बोसोरनि जि माइ दोननाय जोलै। बेखौ माइजलि बुंनाय जायोना।
औ नोंथां।
ओ जों खोथिया फोनो थाखाय। जों हालेवग्रोनानै हाखौ फोमग्रोना लानाय जायोना।
औ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ ओमफ्राय बिनि उनाव खोथियाखौ फोबाय। खोथियाखौ फोखांनानै जेला खोथिया जौ। अब्ला माइ गायनो लागा। साहाफोरखौ जों बेखौ फोमोना लाग्रोनाय जायोना।
औ नोंथां लाग्रोनाय जायो।
बेनि उनाव जों माइखौ गायबाय जेब्ला माइ गा। गायै गायै जेला। जोबथि माइ गायगोन जेला माने गायाय माइआ जोबो। ओइदिन जों माने हाल जांख्रा होननायबो खालामनाय जायोना बर'नि। गेजेराव। ओ बिनि हुगार मा मा आबाद मोनथिबावो नोंथाङा आरो दैज्लांनि आबादफोर।
दैज्लांनि आबादफोर आतसा औ औ दैज्लांआवथ' बि। बिदिनो गोबां लोगोसे गोरान खेथिफोरबो मावनाय जायो दै। लां जेरै भिन्दिफोर गोबां बेबायदिनो दङ। जेनेबा दैज्लां बोथोरबाबो दैज्लां बोथोराव गायजाग्रा माबा आरो जेनेबा आबाद। बेखौनो आरो जे। नोंथांनाव जेरै ओ माबाबो दङ जेनेबा। जि नोंथाङा बुंबाय माइ बेखौ दैजलङावबो गायो नंगौ थारैनो आरो बै दैजां। बिथांनिनो माबाखो ओ गायग्रा आबादखो नाथायब्ला। दानि जुगाव जों नुनो मोनदों माने मेसें बोथोरावबो गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बार' मासाव गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो औ दाना आरो गोदान आदब बेबायदि गोबां ओ मेसिनारिफोरबायदि मुवा मा सहैबायमोनालाय ओमफ्राय जों दानिया गायनायाव एसे हहस माने खस्थ'आ खम जायो नालाय ओंखायनो दानिया बार' मास गायनायखौ नुसै आरो गोबां दा नोंथांमोननि खमफ्लटनाय जायगाखौ जायगाफ्राव नुयो खोमा नोंथांहाबो आरो लोगोसे दैलां बोथ बिदिनो लोगोसे सबाइ हानि सबायाइफोरखौबो जों गोबां बिदिनो गायनाय नुयो दैलां बोथोर दैजलां बोथोर थोरनि मेसें बोथोरनि बुहुत बिदिनो एक्सट्रा एक्सट्रा थायो आरो लोगोसे जे बेबायदिनो नुबयो जोङो। सबाय बिमाफोरबो बेखौ लेस्रा ना मा होनो दैलां बोसोरनि दैज्लां बोथोरनि औ औ। लेस्रा बेफोरखौबो जों गायनाय बेबायदि नुयो। आरो लोगोसे गोबां बेबायदि नो आबादफोर दंबायोबो जेराव रो गायनानै नुबोयो। नाथाय जोंनाथ' नो यो जिउ खुंनायाव बांसिन बे ओ माइआसो जोंनि गुबै आबादना बेखायनो दा दैलां बोथोरावथ' बेनो मेेन जानानै दङ आरो दायो। नाथाय जों हायोब्लाथ' जों गायनांगौ। औ औ नोंथां बुंलाय
नोंथाङा जे ओ लेस्रा आबादनि सोमोन्दै बुंदोंना
औ औ।
ओम बेखौ माबोरै बोरै मावनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां निस्सय निस्सय। फोरमायना होनो हागोन जेबो इसेबां माबा नङा बियो ओ बे लेस्रा आबादाथ' बिदिनो गोबां जायगायाव ओ गोबां आदबहै गायनाय जायो। जेरै जोंनि ओनसोलथिं बेबायदिनो माबायावहाय दुब्लि बारियावहाय हाखौ गुरै बा गुरै बानायनानै ओ बिदिनो हा खोनानै गायनाय जायो गायनानै लोगोसे ओ फ्राय मानसिया बे जेराव फिफां माबा बे लाइफांखौ लेस्रा लाइफांखौ माबागोन गायगोन बिनि खाथियावहाय ग गनथुनानै बेखौ मानलानो थाखाय मोनसे हेफाजाब होग्रा लावथि गायना होयो आरो ओमफाय लोगोसे गोजौआव बि बिदिनो सोरबा ओ औवानि बा माबा बानायनो होगोन। मा होनोमोनलाय उखुमफोर बायदि मोनसे बानायना होगोन आरो सापर्टार। बायदि हेफाजाब खालामग्रा जेराव गोजौआव थायहैनो हायो। लोगोसे खायफाफ्रा मा खालामगोन ओरैनो जिंसि जेंला होनानै खाथियाव थुनानै बेखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो आरो ओ दिनै बे लेस्राखौनो टाउन एरियाफ्रावबा एसे ओ बिदिनो जेराव सोहोरबायदि हां बेफोरावबो गोबां गायनाय नुयो आरो बिसिनि आदब फ्रा एसे बेलेग आं नु‌बोदों बिथांमोना मा खालामो माने बस थायावहाय हा होनानै हासार बायदि बायदिसिनाखौ बिसोरो बिथांमोना ओ खनसेनो होजोबनानै बहायनो थुनानै बिथांमोनहा गायो आरो बि बिथांमोननि माबाखौबो गोबां बिदिनो जानाय नुयो आरो बिदिनो बिथांमोनाथ' दैज्लां आरो मेसें बोथोर बिबायदि नाया डाइरेक बिथांमोना माने गायोआरो बिदिनो आरो जानायखौ नुनो मोनो किन्तु बिथांमोना मेडिसिन खो आं होनाय नुवाखै आरोदै बे जाय सोहोर एरियाफ्राव थायो सोहोर बा नोगोर बेबायदि जाहां जाहां जेनेबा माबाफोराव थायो आं बेसांमोननि खो बिदि माबा होनाय नुवाखै मुलि होनाय किन्तु माबाखौल नुदोआं प्रायानो जेनेबा ओरैनो गायनानै बिदिनो हासार ओ गोबोरखि हासार
उम गोबोरहास औ औ
हाथाइनिफ्राय बायनाय हासार लाबोना बिथांमोनहा इसे होनानै बिदिनो गायो। गामियाव गोबां बिदिनो बिगा बिगा गायनाय नुदों बिथांमोना एम्फौफोरनि थाखाय बेबायदि मोनदोआङो नाथाय बेखौ होनाया जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि आं बेखौथ' बेखोसो बुंनोसानदों माने ओमबाबो थिगानो नाथायब्ला जों- फकास खामनांगौ माने बे जेन मुलिफोर होआलास होयो आरो मानसिनि जि देहाफ्राव जे खहा दा खालामदों म जेनेबा बुङोना मानसिफ्रा देहायानो धोन- आरो नंगौबो नङाओमबा नोंथां आरो नोंथांमोननि जेनेबा ओ नोंथांमोननि ओनसोलफोरथिं नोंथांमोननि माबाथिंहाय जिखुनु होरबा नोगोरफोरथिं बेबायदि मा बायदिफोर गायो दैलां बोथोरफ्राव आरो मैस बुद्रुफ्राव माबायदि गायो बिखौ इसे ओ बिजिरना होलाय नोंथां।
हागोन नोंथां ओ जोंनिहि माइआथ' थाखा खाबाय नोंथां।
औ औऔ
ओ आरो जोंना माने दैलांआव दं फाथो दंबावो
औ औऔ
हाथोनिफ्रायथ' जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायोना आजि
औऔऔऔ नंगौ नोंथां
गिबावनो थाबाय बे फाथो जे बिगुरखो माने जिनानै जों फोरानानै जि फानोना
औ औऔ
औ बे थाबाय आरो खाथिसेरना बिनिफ्राय मोननाय फाथिसिना बेखौ माने जोंना माने गोबां खामानियाव बाहायसैना आजिखालि
औ औ मादि खामानियाव बाहायो जेनेबा इसे फोरमायना होलाय
ओ जोंना माने न' न' बिदिनो दाव ग ग्रा दं बेफोरावबो जोंना माने इन्जुर दुमो आरो थाबाय बिदिनो आरो गोबां न' लुयोना जोंना माने बर'फ्रा बिदिनो बेवबो माने इन्जुर बेफोरबायादि बाहायनाय उम आरो बिदिनो गोबां दंआरो आरो बि बिदिनो थाबाय जोंनिखि माने गोबां आबाद दं माने दैज्लां मेसें जों मावनाय थालिर थाबाय आरो जोंना लेबु
लेबु माने- खाग खागजि आर ना खाजि माबा नारें गोखै बैयो औ आसासा सा सा
बि बिदिनो आरोबाव जोंना बे भेन्दिस थाबाय नोंथां बुंनाय बायदिनो
औ औ
लांनि जोगोनार दं खुमब्रा दं उम
ओमफाय ओन्थां मोनसे बाथ्रासो सोंनो सानदो आं दा नोंथांनियाव बे नोंथांमोनिथि जे फाथो गायो बेखौथ' बिगा हिसाबै गायो बायदि मोनदां ना ओमफायो ओ आं बुहुद जा गायावनो ओ बिदि खोनानो मोनदों माने जोंनि बे ओनसोलफोरनिफायबा जोंनि बे आसामनिफाय गोबाव बेबायदिनो फाथोफोरनि जि माबा ओ फाथोफोरनिफाय बि दुरुं बानायोना बिथांमोना बे दिरुंखौ माने हेबनानै बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि महर होनानै मना बा जलंगा जिखुनु बेखौ गुबुन बाहेर देशाव हरो होननाय आं खोनादों आरो गोबां बेबायदिनो ओ रादाबफ्रावबो आरो बिदिनो निउसफ्रावबो आं नुनो मोन्दों नोंथाङा माबाफोर मिथियो ना मा नोंथांमोनथि बेबायदि थांनाय माबाफोर
जोंनिखैथ' नोंथां बिदि बांद्राय आं बेफोरनि बागै बांद्राय मिथिया ओरैनो बांसिनाव मोनथिनायाव ओरैनो जोंना माने फाथोनि थयला गुबुं बस्था औ बेखौबो माने फाथोनि जोहैनो बाननाय जायो माने
फाथोनि जोहैनो बानायनाय जायो माने औ
अ ओरनो नोंथांमोनखि बेफोरनि अनगा मा मा आबाद दंबावो ओरैनो दैज्लाङाव मा मा आबाद मावबावो?
ओ ओन्थां दैज्लाङावथ' जोंनि ओ गुबै ओनसोलथिं ओ बिदिथ' बेसां ओ बेलेग माबा मावनाय जाया। नाथाय न'खर न'खर न'खर बिथांमोना दैज्लां बोथोराव बिथांमोना गायनानै लायो गाव न'खराव जानो बेबायदि आरो जोंथिंबो जोंनि ओनसोलफोरबो जोंथिंबो ओमफाय आ जोंनि ओनसोलथिबो ओ ओनसोल फ्रायानो बे माइ आदबानो आरो दायोथ' बे गोदान जुगनि माबा जाबाय नालाय बहुद मिसिनफोर गोदान गोदान सब फैबाय दानि जुगाव बेफोरनो माबा जायो आरो जेनेब बार' मा बार' मास बा बार' दान गायनाय जायो बेन बेनो ओमबा नोंथांजों रायलायनानै बिदिनो ओ गोजोननाय मोनबाय नोंथां आसा खामदों उनाव बो जों लोगो मोनबावगोन औ ओमबा गोजोन्थोंसै नोंथां
औ नोंथाङो औ